औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ औ दा जोंहा मा आयदानि सायाव सावरायगोन।
ओ। जानाय लोंनाय।
आ जानाय लोंनाय
ओ।
उम। जानाय लोंनाय होनबाथ' बर'नि गुबै ओंख्रिफ्रानो जाबाय अनला, नारजि अमा, अनला दाउ, सबायाइ दाउ नङा होमबा?
ओ।
ओम। दे नोंथां फोरमायदो एसे
ओ जानाय लोंनाय होनबाथ' बेखौनो बुजियो जोंनि फार्स्टआवनो अनलाखौ बुजियो बर'फोरा गोदोनि फायनो अनला ओंख्रि जाबोनो मोजां मोनो। आ आरो दाबो जाबोबाय थायो अनला ओंख्रिखौ। अनला ओंख्रिख खौ जोङो ओ हाथासुनियाव बाहायो बर'फ्रा हाथासुनि हाबा होनबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हाबा बियो। बर'फोरनि बे हाथा सुनियाव जोङो अनला ओंख्रिखौ बाहायो। अनला ओंख्रि गैयाबानो हाथासुनि नेमखान्थि।
जाया औ बे उम । अनला ओंख्रि जानाया बर'नि धोरोमारि । नेमखान थि हाबनानै दं नङा होमबा ।
अनला ओंख्रिया । बेराद मिथि खावना बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो अनला ओंख्रि संनायाव जोङो माखासे माबाफोर थायो मा होनो ओ अनखौ देयो अन देनानै माइरंखौ जों गिबियावनो सोमो सोमनानै बिनि उनाव जोङो देयी देनानै जोङो दै दैगुदुंआव जोङो थौ'आव दै गुदुं रुनायाव थै दैयाव जोङो होयो बेनि उनाव जोङो बेबायदिनो मा खासे ओ मा होनो खार माबाफोर होयो खारैफोर मा होनो? आ मोनसे माबा दं बेखौ सदा ना बेफोरखौ होनो
उम खारै -खारै होयो ।
खारै होयो खारै होनबा थ जाहा बेखौ मिथिखायो बे बर'नि- बर'नि बे मोनसे माबा मा होनो बाहायग्रा बेबो फख्रिफ्राव होग्रा बेखौबो बर'फ्रा माखासे मिथि बेखायनो मोनमोननाय जायो बेफोरखौबो जों जेरै माखासे मा होनो बि फां लाइफां एबा माबा मानिख बेखौ सावनानै जोङो माखासे दै होना जों इ सोमनानै गथा- गथा बानायनानै बेखौ फोराननाय जायो बिनि उनाव जों बेखौ नांगौ- नांगौ समाव जों बेखौ बाहाय नुनो बाहायनाय नुनो मोन बे माखासे जेरै सबाय ओंख्रि आव होनो नुनो मोननाय जायो आरो माखासे माखासे ओ सबाय अनला बेखौ लाफा लाफा थ बुजिखायो बेबो लाफा ओंख्रि मा। माखासे ओंख्रिफ्राव होनानै जानो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आं।
उम
बेबादिनो बर'नि माखासे आ नारजि नारजियाबो मोनसे ब' बिबो मोनसे नेम नार्जि खौ मा होनो नार्जि औ गिबियावनो बिफांनिफ्राय खानानै फोराननानै बिनि उनाव जोङो उह माखासे खामानि बाहाय जानायनि अनगायाव जों माखासे माबाफ्रावबो फुजा आरि माबायाव मानिबा खामानिखौ जोङो बाहायनाय जेन'बा जोङो माखासे भस आरि बेफोरावबो होनो नुनो मोननाय जायो नार्जि ओंख्रिखौ बाहायो बे नेम होयो नार्जि ओंख्रिखौ आरो नार्जि ओंख्रिखौ जोङो माहोनो गिबियावनो दै रुनानै दैयाव जोङो सोमो सोमनानै उनाव जोङो खारदै होयो खारदै होना बिनि उनाव बे जायो आरो। बेबादिनो जानाय जायो आरो उह आरो दंबावो बर'नि ओंख्रि माखासे माखासे ओंख्रि दंबावो
औ
ओंख्रिखौ मि उह हा हाग्रानिफ्रायनो नागिरनानै लायो मिथिंगानिफ्रायनो गोदो गोदायनि बर' हारिफ्रा सोनारबोनाय बिफां लाइफांनि फ्रायनो माखासे मुलिुआनो होन जानाय लोंनायानो होन माखासे एमफौ फिसिनायानो मानियानो होन गासै बियाव बर'फ्रा बांसिन मिथिंगानिफ्रायनो सोनारनो सोनारनानै जिउ खुंबोनाय बेखौथ' मोनथिखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे बर' बर' हारिआ
उम
ओंखायनो गोबां रोखोमै जों ओंख्रिखौ नागिरनानै बर' फ्रा मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जेरै खिफि बेन्दों खिफि बेन्दों आरो मा होनो दिंखिया दिंखिया निफ्राय मा थास' थास'आइ थिं बेफोरखौथ' जाजोबखायो जाजोबखायो बेफोरबायदि ओंख्रिखौथ' आरो अनेकथा रोखोमनि बेबायदिनो
जानाय नुनो मोनो औ बेफोर जोंनि बर'नि ब बर'नि हारिमुवखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नङा होमबा बर'नि जानाय खायद'फ्रा उम
आरो दाबोसो सोलिबोगासिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसेया आथालनि ओमफ्राय मोनसेया दालसिम बिदिनो बास्लायबो थादों गोदो गोदायनि जानायखौ नुनानै बिदिनो जा-जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
उम
ओरैनो। औ बर'नि ओंख्रि होनबा आरो माखासे गोबां दङ जेरै बर'नि माखासे ओंख्रिफ्रा आरो मा होनो जि आइ टेक फोरबो मोननाय दङ बेबायदिनो। बेफोरबायदिबो मोननो हाबाय बर'। माखासे
नारजि अमा ओम।
अमा बेफोरबो अनला बेफोरबो। मोननो हाबाया दा
जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि होनबाथ' नारजि अमा नारज अमाखौ बयबो मोजां मोनो जानो नङा होमबा? आरो टाउन सहरफ्राव आजि खालि दानि जुगाव नारजि अमा अनला बायदिसिनाखौ भट हटेलाव बांसिन संनाय नुनो मोनसै। बयबो बेखौ जानो मोजां मोनसै।
इफोरखौ होनाय नुनो मोनसै आरो। अथेल गदेर रेस्टुरेन्ट माबाफ्राव बेखौबो। नारजि अमाफ्रा बांसि नुनो मोननाय जासै आरो सोलिसै दानि जुगाव गोबां गोबां नुनो मोननाय जासै बेफोरबायदि ओंख्रिखौ बर'नि माखासे गोदो। ओनो सोलिबोनाय ओंख्रिफोरखौ अनला नारजि बेफोरखौ जों माखासे गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्टफ्रावबो जों नुनो मोननाय जायासै आरो बांसिन आरो।
ओम औ।
आरो लोगोसे दंबावा ओ। सबाय सबायखौबो जों मोननाय जायो सबाय। जों फुनानै जों मा होनो? जोङो बिदि मारा होनानै बिनि उनाव जोंङो मा होनो माबायो जोङो देयो उवालाव देयो। बांसिन जोंथ' दाना देनायखौ जों। नुनो मोनबांलिया जोङो। दे ना। बांसिन जोङो मा होनो? मिसिंवाव होनानै हुख्रेमनाय मा होनो बिदि होनायखौ बिदि होननानै जानो जानायखौ नुनो मोननाय जायासै। आरो दानि जुगावथ'। बिसिनोनो जों खस्थ' बनायखौ नुनो मोनो। बांसिन जोंङो मिसिंवाव होनानै देनानै बिदिसो जायोमोन गोदोनि बथ' खस्थ'यैहाय बानायोमोन फुङावनो सिखारनानै बिदिनो दियोमोन
उम गाहेनाव देयोमोन
एसेबां मानानि खस्थ'खौ नुनो मोननाय जाला ओखायनो माखासे मानसिफ्रा मेसिनजोंनो बिगियाननि आदबजों बायना जोङो जानायखौ नुनो मोनोसै माखासे जाग्रा लोंग्रा आनो होन मुवा बेसाद बानायनायानो होन गासैबो जोंङो मा नो बिगियान आदबजों बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायासै आरो खस्थ' इसेमानि खस्थ' गैला आरो सिगांनिफ्रायबायदि जानाय लोंनायनि बेलायाव बा
उम ओमफ्राय नोंथां
नोंथाङा एसे मा होनो ओ
औ सोंदो मानिस
औ मा होनो बै माखासे मैगंफोरनि सोमोन्दै बर'फोरनि मैगंनि मुंखौ खौ होननानै खिन्थादो जेरै हाग्रानि फ्राय मोननाय मैगंफोरखौ मा मा मोनो ओरैनो
ओरैनोथ' न'नायथ दङ लाइ लाफा मैद्रु मैगं
ओ
बेफोरखौबो जोंनि बर'फ्रानो गोदोनि जों जाबोबाय आरो दासिबो जागो दं गामि गामियाव लाफा मैद्रु आलु बायदिसिना आयनाफावबावो दासिमबो औ आरो जोंनि बर'नि माखासे गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो मानि रां खामायनानै बेजोंनो न'थि संसार सोलियो आरो
उम
दासिम गोबां जोंनि बर' आबादारिफोर दङ
उम
मेसेङाव मसें बोथोरनि आबाद आरो दैज्लङाव दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनानै रां खामायो उम
मेसेंनि मैगङा बो अनेकनि दं मेसें सेंनि दङ दैज्लांनि दङ बेबायदि बिदिनो दं माखासे बाहागो राननाय दं आरो बिदिनो मोनफा मोनफा मेसें बोथोराव गायो आरो माखा माखासे मैगंखौ दैज्लां बोथोराव गायो आ आ मेसें बोथोर होमबा माखासे जोङो लाब मोनो दुन्जिया मोनो लाइ मोनो गाजर मोनो क- बि मोनो बायगन मोनो बेबायदि जों अनेकथा रोखोमनि मैगं मोननो हानाय जायो आरो जोङो मेस- खौ जों बांसिन मैगंखौ मोन बांसिन मैगं गोथांखौ जों बांसिन मोन
बांसिन मोनो दैज्लांङाव औ दैज्लांङाव मानलायनाय मानलायनाय मानलायनाय मैगंफोरखौ बांसिन मोनो जोगोनाथ लाव उम उम खुमब्रा लाव जोगोनाद
मोनो जिंखा मोनो बहल मोनो बिदिनो नुनो मोननाय जायो आरो आं
औ नंगौ
उम बुंनो थाङोबा बांसिन आजिखालि मा होनो गामि ओनसोलफ्राव मावनानै गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बेजोंनो रां खामायनानै जायो आरो दासिमबो ना औ
बेफोरजोंनो ओ आबादारिफ्रा बेफोरखौ मावनोनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो
औ औ।
बेबायदिनो फालांगिरिफ्रा गोबां रोखोमनिया मैगं थाइगं मावो आरो माखासे आबादारिफ्रा बेबायदिनो मावनायखौ नुनो मोनो बेफार फालांगि होन माखासे बेफोरखौनो फाननानै मोनो। माखासे रां आरजिनायखौ एसे एनै रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जा
औ औ
जानाय लोंनायोम जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो बेबायदिनो अनेकथा रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जोङो मोननाय जायो आरो आरो बिनि गेजेराव जोङो माखासे बर'नि गुबै ओंख्रि होमबा जोङो बेफोरखौनो मि मिथिनो मोननाय जायो अनला ओंख्रि अनला दाउ नारजि आरो मोनसे दंबावयो नाफाम होनो बेयो बेखौ ओ बेफोरखौ जोङो बांसिन बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै जोङो मिथि थिनो मोननाय जायो आरो नाफखौ जेरै जोङो ओ दैमानिफ्राय लायनानै जोङो अ दैमानिफ्राय लाबोनानै जोङो लाबानो जों मा होनो हासुं औवानि हासुंआव जोङो दाननानै अहा सो देग्लिनानै मा होनो थास' बिदिनो थास देग्लिनानै बेबायदिनो हासुङाव आरो ना सोनानै दोननाय जायो आरो
औ गोबाव समनि थाखाय जोंङो मास मोननै मोनथाम मोनबा बेबायदि सोनानै दोनो
ओ सोनानै दोनो ओमफ्राय सोना दोना बिदिनो जों गोबाव सम हालागै बेबायदिनो फेसेवो आरो फेसेवनानै दोननानै बेनि उनाव जोङो बोखाङो आरो बोखांनानै बिनि उनाव जों बेखौनो मा जायो आरो आरो एवनानै एबा माखासे ओंख्रिफ्राव फिख्रिफ्राव फोसनानै जानायखौ जोङो । नुनो मोननाय जायो आरो। नाफामखौ बांसिनबो बर' फोरा बांसिन मिथिजोबखायो ना फाव होनब्लाथ' जों बयबो। बांसिन बर'फ्रानो जाखायो। नाफाम अन आरो ओ मा होनो ओ नारजि बेफोरथ' बर'नो जाग्रा आ रो मोनसे दंबावो ओ सा म' होननाय बेफोरखौ जोङो बर'फ्राबो जायो बेखौ सा म' आरो मा होनो सबाइ साम' सबाइाया होमबाथ' बर'फ्रा जायो आरो। साम'फोरखौ जोङो दैमानिफ्राय नागिरनानै मोननाय जायो जोङो मा दैमा फ्राव एबा माबाखौ लायनानै जोङो फोराननानै फोरान माबानानै
लाबोनानै दाननानै जायो आरो। सुनानै दाननानै जायो उम। संनानै जायो आ
बांसिन जो ङो ओ साम' ओंख्रिखौ जोङो मा होनो बांसिन गोथाव सिन साम' ओंख्रि माजों गो होनजायोम
औ दे नोंथां ओमबा उनाव उनाव सावरायफिनसै ना टाइमाबो जाबाय। औ।